अ खोनादों।
औ -औ आं दायो ओ ओम ओरैनो जिरायनानै दं।
औ नोंथांजों आं मोनसे खोथा राव -सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जोंनि बर'फोरनि मोनबा फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जेने'बा जोंनि बर'फोर -बर'फोरनि फोरबो जेरैहाय जों बैसागु फोरबो, आमथिसुवा, मागो फोरबो, ओ गारजा फुजा होनाय माइनाव न- मागो फुजा बिदिनि बागै नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा जेरै जोङो फोरबोखौ माबोरै खुङो हा बैसागो फोरबो मागो फोरबो आमथिसुवा, गारजा होनाय आघोन फुजा माबोरैहाय होयो नों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनिया बर'नि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ ऐजे बाथौ धोरोम हिसाबै बर'नि फोरबोआ मोनबा।
औ -औ।
बैसागो फोरबो अ जोंनि बे आमथिसुवा आवसि फोरबो होननानैबो बुङो बेखौ। आवसि फोरबो आरो थि गासा सावनाय आलारि बाथि सावनाया मायनाव फोरबो आरो आघोन फोरबो आरो जोंनिया जोबथाब फोरबोआ जाबाय मागो फोरबो। बे मोनबाखौ लानानै जोंनि बर'नि फोरबोआ मा-माने धोरोमजों लोब्बा गोनां मिथिंगाजों आरो धोरोमजों लोब्बा गोनां बेयो जोंनि माने एंगारनो हायै बेयो मोनबा फोरबोआबो जोंनि थाखाय एंगारनो हायै फोरबो। बर'फोरा जोङो जोङै बर'यै हिसाबै जोङो बैसागोखो जों गिबि फोरबो हिसाबै जोङो खुंबोनायखौ जों आजै आबौमोननिफ्रायनो जों दिनै खुंबोनो मोनदों आबोजै आजौमोना माब्लासिम ओमफ्राय खुंबोदोंमोन जों दिनै बेखौ दिन तारिक जोङो अक्ट' जेबो होनो हाया। जेब्लासिम बर' हारिया बे मुलुगाव जोनोम जादों अब्लासिनिफ्रायनो बर' हारिया मिथिंगाखौ सिबिबोदों, मिथिंगाखौ अनसायबोदों, मिथिंगाखौ जों मो जां लाखिनांगौ। बिदिनो जों बैसागोखौबो जोङो जोंनि बैसागोआव जोंनि ओ बिफां लाइफां दाउ सिन दाउलाफोराबो गोदान महर लायो आरो जोंनि मो सा मुसुर मानसि हारियाबो गोदान रंजानायजों लोगो से मोजां लामाथिं हान्थिनानै गावगायनि जिउआव देरहासार जालांनो हाथों होननानै जोङो बैसागोखौ जों मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय बेखौ जों दिनैसिम नुबोदों। आरो जोंनि बे सैद दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ थुखियो। मोसौखौ थुखिनानै जोङो मोसौनियाव रंजानायजों जोङो मोसौनियाव जोङो फथा बायसा फोननानै होयो। जेराव गोबां जायगायाव गोबां टसनि ओ आ माने हांगारनि फथा फोनो। मबेबा मबेबा जायगायाव बे टसनि बे बाखोर खौ लानानै बेखौ फथा फुनबुनायखो जों उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आरो दिनैसिमबो बिखौ नुबोदों। आरो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों मोसौखौ जोङो लाव, जा फान्थाव जा होननानै जोङो मोसौखौ थरफा थरफा जोंनि बे फान्थावफोरजों जोङो खुबैनायखौ जों नुबोदों। आरो बिनिफ्राय जों मोनाबिलि समाव जोङो गोखा गोखै खानानै, जोङो मोनाबिलि समाव जों जायो। आरो लोगोसे जोङो मोनाबिलि समाव जों मोसौखौ ओ फुजाहै खालामो जेरै नोंथांमोनानो लोखि नोंथांमोनानो जोंखौ खामानि मावनानै जों खौ जाहोदों लोंहोदों। होननानै जों मोसौखौ आन्थु खेरायनानै मोसौनि सेराव जोङो। खुलुमो मानोना बै समाव जोंनि आजै आजौमोननि समाव जोंनि ओ टेक्टर गारि गुराजों जोङो हाल एवनो हायामोन नांगोलजों मोसौजों एवनानैसो जोङो संसारखौ जाबोनायखौ नुबोदोंमोन। बिदिनो बेयो जोंनि आरो बेजों लोगो से जोङो से थारिगे आर'ज खालामनानै ओ सात तारिखसिम जोङो गामियावनो रंजा बाजायो आरो गुबुन गामियावबो थांनानै मोसाहैयो मागि हैैयो। बे जोंनि बावगारनो हायै आजै आजौमोनि ओ माबाजों फै ओ बेयो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फैफानाय बियो एंगारनो हायै बर'नि मोनसे फोरबो आरो। बेयो बेनो आथि खालाव बियो सिटेज पारफम पारफमेनस आवबो बियो ओ जौगालांनायखौ जों नुनो मोनबाय दिनै आथिखालाव जौ स्राङावबो बियो बैसागो प्रग्रामा जानो हमबाय आरो गेवलां मेलाव गेवलां फोथारावबो बैसागो रंजानाया जानो हमबाय। बिदिखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो बिनि ओमफ्राय जोंङो फैबाय ओ आम आवथिसुवाफोरबो दायो फैबाय थादों नै जुन दाननि। जिस्नि ओ जुन दाननि जिथाम अक्ट'निफ्राय ओ आवसि सुवा आमथिसुवा फोरबोआ जागोन। बियो बे जोंनि बर'नि एं गारहायै फोरबो जाय जोङो जेनेबा हाल एवनानै जिब जुन्थुखौ जोङो फुथारबाय। थारलांबाय फालजों जेनबा नांगोलजों हाथारलांबाय फुथारलांबाय बेफोरनि थाखाय जोङो ओ पापखौ उद्रो सुद्रायनो थाखाय आरो जोङो बायजो राय गुबुन दाबसे राइजो जायगायावबो जेनबा गुबुन जायगायाव बो थांनानै बहाबा सोरबा बांगाल सिमथानि न'आव थांनानै साहा लोंबो फ्लांबाय दै लोंब्लो फांबाय आरो बिसोरनि जनाय जनाय सियार टेबोलफोराव जदेरलि जदेरला बोनायजों जेनबा जोङो गावखौ सुस्रांफिननो थाखाय जों आवसि सुवा फोरबोखौ खालामो होननानै जों आजै आजौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनबो नायखौ जोङो नुदों आरो। नोंथाङा बिनि सुंद'यो सुं थाबै बुंनो हागोन नामा जेनबा बाखि थालांनाय फोरबोखौ बोरैहाय नोंसोरनि साइदआव ओ फालियो?
निस्सय नोंथां। आंङो जोंनि सायबो बेबायदिनो फालियो जेरैहाय जोङो बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौ जों मोसौ बैसागु महरै जोङो फालियो बै सानखालि फुङाव जोङो बर' फोरा खुस्रां लोबस्रां खालामना नै जोङो मोसौखौ फुजा होयो गलिनि माफ्रोमबो मोसौ खौ जोङो ओ गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुननानै होयो लोगोसे ओंखाम दोनि हांगारजों जोङो थाव गुबै होनानै इन्दिनि देन्था एबा औवानि औवानि देन्था लानानै जोङो ओ हां थौनि हांगारखौ लानानै जोङो मोदोमाव थफा थफा फोथा फोननानै होयो आरोना नोंथां। जोंनि बिथिङावहायबो बेनि उनावहाय जोङो माला सुखानानै दिना दोननाय लाव फान्थावनि मालाखौ जोङो ओ मोसौनि गोदोनायाव गानहोयो आरो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दैमा फारसे होलाङो दैमा फारसे होलांनानै जोङो थु खैनानै थुखैनानै लाबोयो थुखैखांनानै लाबोनानै जोङो जेब्ला दुब्लिफोर फोथाराव मोसौखौ होना लाङो अब्लाना जोङो मोनसे सल' खननाय नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजाव। नोंथां बे सल'आनो जादों जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हानजा हानजा एर बिमानि खिथेर बिफानि खि थेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंगला बारि खनायाव दं एम्बु बंगला बेबायदि जा गेदेर जांगिला होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो ना नों थां। बेबायदिनो जोङो से खालार खालि दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ गावबा गावनि न'खरनि बाथौ थानसालियाव जोङो फुजा होयो फुजा होखांनानै जोङो गोदोर गोलावफोरखौ मान खालामो मान खालामखांनायनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालि बिदिनो खाम सिफुं जथा लानानै गामि गामि मोसानो थाङो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो आमथिसुवा आमथिसुवायाबो जादों जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो। बेयाव जोङो बर'फोरा बांद्राय एसेबां रंजाया। साननैखौल' जोङो फालिनाय जा जायो आरोना बर'फोरा बर'फोरा सानोदि जोङो आमथिसुवा खालि बुहुमखौनो सुवा जानाय होननानै जों बर'फोरा फोथायनानै लायो। बेनिखायनो बै फोरबोखालि जोङो बर'फोरा हालएवनो मोना होनना नै फोथायनाय दं आरोना नोंथां साननैखौ जोङो आमथिसुवा खालि हालएवबानो सुवा जायो होननानै जोङो फोथायनाय दों आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो आमथि आमथिसुवानि स्नि खालार खालि जोङो जेन'बा न'खराव फुाजा हो खांनानै जोङो फिथाइ सामथाइ जायो फिथाइ सामथाइ जाखांनायनि उनावहाय जोङो रंजा बाजा बिदिनो आमथिसुवा फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जोंना नोंथां काति फोरबो काति फोरबोआनो जादों कार्तिकगासा जेनेबा जोङो कार्तिक दाननि से खालार खालि जोङो दुब्लिनि फोथाराव माइब माइयाव थांनानै जोङो थाइगिर फिथाइनि बिखंखौ लानानै जोङो आलारि बाथि लगायो बेयाव आलारि बाथि लगायहैनानै जोङो जेबा जोंनि बो थोरनि माइ आबादफोरा मोजाङै मोजाङै जाथों सखा दाउफोरा दाजाथों एम्फौ एनलाफोरा दाजाथों बेखौ लानानै जोङो दुब्लि फोथारावहाय आलारि बाथि लगायनानै जोङो ओ काति फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां नोंथाङा मा गो दमासिनि बागै एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ मागो दमासिं होननानै बुङोब्ला नों थां जोंनि जोंनि साइडआवहाय मागो दमासि होन होनबा ओ जोंहा ओ मागोनि सानसे एक तारिकनि सानसे सिगाङाव जोंहा बे बर'नि जोबथा फोरबो नोंथां ओ मागोनि सा एक तारिख मागोनि स सानसे सिगाङाव जोंहा बेलागुर सावो आरो जायै मो लोङै रंजायो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो जायखौ बे लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो बै समनि उम आ आजै आजौफोरनिफ्रायनो बेखौ जोङो फालिबोनायखौ जों नुबोदों दा जायगा जायगा लायै बेफोरखौ गोबां बिथिङाव दिनै बाहायबाय आरो गोबां साइदाव बेखौ बाहायनाय खौ जों नुनो मोनला लावखार ओंखाम जानाया बेनो जे जेनेबा बै समाव ओ गामियाव जेनेबा मालिकफोरनि दाहोनाफोर थानानै जेनेबा न'खराव गोबां खस्थ' खामबोबाय होरैबाय नाथाय लावहारबोरा गाव गावसोरनि न'खरनि बिगोमाफोरजों रंजानो हाया बिखाय बिसोरबो बै दिन खालि ओ लावखारजों लावखार जेनेबा दाहोना मोरखियाफोर रुवाहाटथिफोरजों ज' ज' जाजाय जानानै बिसोरो मोनसे माबा रंजानो थाखाय बिसोरो टाइम लानानै बैसिमखालि इसोरो रंजायो बे दिनखालि बिसोरखौ जोङो रावबो बादा होनो हा हाया बिथांमोना जि गोसो बिसोरखौनो मावगोन जाग गोन बिथांमोना नो हराव जानानै बिथांमोना न'खर न'खर फिथा मागिगोन फिथा मागिनानै बिसोरो नखानायनायै बिसोरो ओ सावनानै
औ- औ नोंगौ नोंथां
सावनानै नखा नायै बिसोरो जायफोरा बिथांमोना ज' ज' जाजा हराव फिथा सोरबा नागिरदोंमोन ज' ज' जाजा बिसोरफ्रा साहा फुदुंनानै जानायखौ जों दिनैसिमबो नुयो आरो जोंनि लाखारखौथ' दिनैनि सिमाव नुनो मोनला उन्दै उन्दै गथफोरखोनो जों दिनै नुनानै गोजोननाय मोनो दासिमबो जोंनि साइडआव उन्दै उन्दै गथफोरा दाबो बे हा- बे हाबाखौ मावबोनायखौ दिनैसिम नुबोबाय थादों आरो नोंथांमोननि साइदावहाय बोरै खौ ओ बोरैहाय मागो फोरबोखौ बोरैहाय फालियो सुंदयै होनो हागोन नामा बिबुंथि नोंथाङा
औ नोंथां हागोन नोंथाङा जेरै बुंदों जोंथिंबो बेबायदिनो मागो फोरबोखौ फालियो जेरैहाय जोङो मागो फोरबोआव जेनेबा जोङो मागो दमासिखौ मारै फालि- फालियो होनोबा जोङो बेबायदिनो आ गामिनि लाइमोनफोरा ओ बेलागुर बानायो बेला- गुर बानायखांनायनि उनावहाय जोङो फुजा होखांनानै बे बेलागुरखौ दुगै लोबै सावो सावखांनानै थांनायनि उनावहाय जोङो न न जेनेबा। जोङो मा फिथा सिथाव एन्थाब
जाबाय जोंनि बुंनायखौ एसेयाववनो दोनथ नोसै नामा नोंथां। उनाव सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनबोला नों थांजों साव-सावरायनो मोनबावगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
गोजोन्थों।